खोनादों ना? औ खोनादों ना।
हो
औ खोना अ औ औ बिदिब्ला दिनै जोङो जे सोलोंथाइ बिनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नामा? खोनादों ना? औ सोलोंथाइनि सोमोन्दै जों दा बे समाव एसे सावरायलायनोसै औ सोलोंथाइया माने गोदोनि समाव माबोरैमोन दायो माबोरै बिनि सोमोन्दैनो जों एसे सावरायायनोसै गोदोनि समावथ' माने ओ सों बियो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गैयामोन होननानैनो बुंजायो ओ गोदो माने बेबायदिनो खामानि मावनानैनो जिउ खुंनाय बा सोलोंथाइनि बेसेनखौ मोनथियामोन जिहेथु बिसोरो माने जेरै दङ बेबायदिनो सिमपोलहैनो ओ जिउ खुङोमोन न'खराव बेबायदिनो सोलिनाय बेफोरखौ नुनो मोन गावनि गथ' गफोरखौ बेबायदिनो खामानिफोर मावहोनानै दोनोमोन जिहेथु सोलोंथाइनि बेसेनखौ बै समाव बारा मोनथियामोन बिनिखायनो गोदोनि समाव सोलोंथाइ बारा गैयिखौ ओ नुनो मोनो दायोथ' गोबां सोलायबोबाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो सानो नामा सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो- खोनादों ना?
नोंथाङा बे सैथो गोदो। गोदो गोदो गोदाय गोदो गोदाय सोलोंथाइया बांद्राय गैयामोन। सोलोंथाइ सोलोंथिनो रोङामोन सोलोंथायाइ लानो माबायदि साननाय हनाया बां
औ
औ औ
जै लासै जुगा सोलायबोदों मानसिनि साननाय हनाय सोलायबोदों। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो दावगाब बाय थादों ना थांबा सोलोंथाइ गैयाब्लानो- मानसिया गियान आखल गैया।
औ औ
गियान हासारिखौ जों नुनो मोनो आरो सोलोंथाइ थायोब्लासो मा बुजिनो हायो साननो
औ
हायो खामानि फोरखौ सानानै मोन बेखौ जों जों नुनो मोनदों आरो दा जोंनि माना जिहेथु लेखा फरा
औ
फरायामोन बैफोरनि जाहोनाव गो
औ
गावसोर खाथियाव जफानानै फोरोंफानोहाय आथिखालाव ओ जोंनि जोङो नुनो मोनो जे सुबुंफ्रानो बा बिसि सि एबा सुबुंफोरानो सोलोंथाइ मोननाय गावसिनि फिसा फिसौफोरखौ
औ
रोङिखौ फोरोंनाय बुजि खौ बुजिनाय ओ बेफोर बेफोरबायदि बिथिंखौ बैफोरबायदि थासारिखौ जोङो नुनो मोनो मोनबोदों सोलोंथाइया जोबोर गोनां सोलों हाथाय थायो मानसिया दावगा दाव जौगानायनि गालांनो हायो जा दख्लायाव गाखोनो हायो आरो गावनि जिउखौबो दाफुं नो हायो आं बेखौ सानो आरो बुंनो सानबाव नामा
नंगौ नोंथाङा जिेफोरखौ बुंलांबाय ओ बेफोरो थारैनो ओ सैथो बाथ्रा ओ गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जिेफोरखौ बुंलांबाय बेफोरखौ खोनानानै ओ नंगौ गोदोनि समाव माने ओ जिहेथु सोलोंथाइ गैयामोन बिनिखायनो ओ बर' सुबुं सुबुंफोरनि जितु जिउ खुंनाय बेयो माने जोबोद ओ आलादा रोखोमनिमोन आरो ओ बा गोरायै जिउ खुङोमोन जिहेथु सोलोंथाइ गैया बिनिखायनो थांनानै थानो थाखाय माने बर'फ्रा ओ जोबोद मावख्रुबनो गोनां जायोमोन खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन माने गावनि मो मोदोमखौनो माने ओ मावख्रुबनानै ओ बेबायदि मावख्रुबनानै मोननायजोंसो माने ओ गावनि जानाय लोंनायखौ सुफुङोमोन जेरै आबाद मावनाय मैहुर खालामनाय ओ ना हमनानै जानाय ओ बेबायदिनो माने ओ ओ बेफोरनि सायावनो माने जिउ खुंनानै ओ सोलिबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन ओ ओ दानि दिनाव सोलोंथाइ जिथियानिफ्राय माने सोलोंथाइखौ मोनदों बिनिफ्राय ओ दानि जिउ खुंनायखौनो माने आलादा नुनो मोनसै ओ जिहेतु गोदो आबाद आबादजोंनो सोमोन्दो थानानै बे आबादनि नो सोनारनानै थायोमोन ना हमनानै मैहुर खालामनानैनो गाव जि ओ ओ थांनानै थानो थाखाय जि राहा लामा बेखौ दिहुनो नाथाय दानि दिनाव मान सोलोंथ मोननानै ओ दानि थासारिफोर माने सोलायबोबाय ओ गोबांथार सोलोंथाइ लानानै बेबायदि साख्रिफोर मावदों ओ गिदिर गिदिर साख्रि मावनानै बेबायदिनो ओ रां खामायदों गोदोनि समाव जिसेबांखिनि ओ मावख्रुबनानै रां मोनदोंमोन ओ बिनिख्रुइ बांसिन दायो माने ओ खम मावख्रुबनायनि गेजेराव नोंगौ मावनोथ' गोनां जाखायो ओ थेवब्लाबो माने गोदो जेसेबांखिनि बोलोजोंनो सोलिनानै थानो गोनां जायोमोन दायो माने बुद्धिजों ओ सोलिनो मानसिफ्रा रोंदोंसै बिनिखायनो बे बायदिनो ओ सरखारि साख्रि साख्रि सोरबाया प्राइभेट साख्रि बेफोरबायाददि मावनानै माने ओ जिउ खुंबोदों आरो थांनानै थानायनि राहा लामायाबो माने गोरलै जानानै फैदों आरो बिनि अनगायै दायो ओ जिहेथु बेफार फालांगि बिनि सोलोंथाइबो लादों ओ फरायनायनिल' नङा नाथाय बे बेफार फालांगिफोरनि बिजनेस। फोरनि सोलोंथाइफोर लानानै माने गोदो ओ जिथु आबादफोर मावोमोन ओ जिहेथु आरो जिब जुनारफोर फिसियोमोन बेफोरखौ फानोमोन ओ बेफोरजों रां आरजियोमोन बिनि अनगायै दायो जिहेथु बेफार फालांगिनि जिथु ओ सोलोंथाइफोर लादों। बिनि गेजेरजों माने गोदो जेसेबांखिनि ओ जौगादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन दायै जौगानानै रां खामायनायनि राहा लामाफ्रा सफैदों ओ बेफार फालांगि खालामनायनि आइडियाफ्राबो बांबोदों आरो बे बायदिनो ओ माने बर'फोरा बा ओ गुबुन हारिफ्राबो जायफ्रानो माने सोलोंथाइ मोनदों बिस बिसोरनि जिउ खुंनाय राहा लामाया माने आलादा जानानै फैदों आरो माने गोरलै जानानै फैदों आरो गोजौथिं दावगाबोनाय बेखौ नुनो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो माने ओ सोलोंथाइ मोनखांनायनि उनाव जिहेथु गोदोनि ओ जिउ खुंनाय बियो माने आलादामोन जाब जुब बर'फो फोरा सोलियोमोन जाब जुब जायो। मोनलोङोमोन ओ बबे मुवाखौ जायोब्ला देहानि थाखाय मोजां बेफोरखौ माने बारा इसेबां ओ आइडिया गैयामोन जिहेथु दायो। सोलोंथाइ मोनखांनायनि उनाव बबे माने जोंनि थाखाय मोजां बबे गाज्रि बेफोरखौ मिन्थिनो हमदोंसै आरो बेनिखायनो माने गोदो जि जेरै बायदि जिउ खुंदोंमोन दायो ओ थांनानै थानायनि राहा लामायाबो एसे गुबुन जाबोदोंसै आरो ओ गोरलै जाबोदोंसै आरो मोजांनि सायाव मोजां जाबोदों ओ बिनिखायनो आंनि साननाया बे माने सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो सोलोंथाइया ओ ओरैनो ओ थांनानै थानायनि राहा लामाबो दिहुननानै होयो आरो बेजों लोगोसे जायनो माने सोलोंथाइखौ लायो बे माने मोजां गाज्रिखौबो बुजिनो हायो ओम बबे ओम माने गासैनिबो गियाना बे जायनियाव सोलोंथाइ थायो बियो मोजाङैनो मिन्थियो आरो गावनि जिहेथु डिसिप्लिन बा गावनि सोलिनाय बेबो माने जाय मानसिया सोलोंथाइ मोनदों बिनि सोलिनाय बियो माने आलादा जायो बिनिखायनो सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ नोंथाङा जे बुं थाया जोंनि था खाय जोबोद गोनांथार जों माबा मोनसे जों सोलोंथाइ नांगौ जायो। थानोबाबो जोंनो सोलों थाय नांगौ जायो। जोंनि जेरावबो बियो जों अबेसिम फरायनाय मा फरायनाय जोंनो सा पुलिस, आर्मि खारनोबो जोंनो सा ख्रि नंगौ नंगौ। प्रफेसार मावनोबो जोंनो साख्रि
औ
नांगौ बेंआव साख्रि मावनोबो जो
औ औ
नोंहासो जेसेनो गेदेरस सोलोंथाइ लागोन ए एसेनो नोंहा गोजौआव दावखोनायनि लामाया नों ना नोंगौ गोदोनि जुग गाव ओ सोलोंखांनाय राहाया आलादामोन नाथाय बै मु गाजों दानि मुगाजों जोंजो जुदि रुजु गायाव जोबोर सोलायनाय मुगाया दावहा दावहानि मुगा बा थांना थानायनि राहा लामाखौ बोरै ओ बोरै थांनानै थागोन बैनि जाला गावनो गाव बुजिनानै गावनो गाव सानखांनानै गावनि सोर आरजिनानै बा गावसोरनोगौ आरो लुबैदों नागिरनानै ओ नि हाथियारानो जाहैबाय जोंहा मेनलि सोलों थाइ सोलोंथाय गैयाब्ला गावनि गियानखौ खौ दानानै लानो हाया गावनि आजों बबेबा मोनसे मुवाखौ
औ औ
मुवाया मोजांना गाज्रि बेखौ जोङो जोंनो आखल मोनसे सिनायनो थाखाय जों सोलोंफानो जों फरायनो बा ओ जों गुबुन गुबुन हारिनि सोलोंथाइ नांगोन बेनिखायनो सोलोंथाया जोंनि थाखाय थाखाय सोलोंथाइ गैया गैयाब्ला बिथिंखौ बुजिनो साननो हानाय गोहोआ खम जा जायो आरो थगायजानाय नारसिन जानाय ओ हासारिखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखायनो जानो हागौ सोलों थाइ गैयामोन बै समाव दैमोन गादब जायोमोन नेवसि जायोमोन
औ औ
जोंनि मिन माबा माबाया बर'फ्राजे ओ सिगां सम समाव मोन ओ जायनि थाखाय गुबुन हारि नाख्रेब नुख्रेब बा थगाय थसि खालामनानै लाजायोमोन थिग बेबायदिनो नो नुनो सोलोंथाइ गैया बे गुबुनजों थगाय गोन खिन्थु माने रोखा बे बेनिखायनो सो
औ औ औ औ नंगौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोर थारैनो सैथो ओ दानि दिनाव माने सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो गैया होननाय बायदि जानानै फैदोंसै सोलोंथाइया माने जोबोद गोनांथार जानानै फैदों गासैयावबो सोलोंथाइनि गोनां जानानै फैदों थांनानै थानायनि थाखाय जे माहा बहाबा थाबायनायनि थाखाय जिउ खुंनो थाखाय नोंगौ बेफोर थारैनो सैथो बिदिब्ला जोङो ओ उम सोलोंथयाव जेब्लायबो जों गोसो होनांगोन जोंबो सोलोंथाइ लानायाव जेब्लायबो आवगायनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो जोङो सोलों थाय होनो जोबोद जोङो नाजानो नांगोन बिनिखायनो ओ जोङो ओ सोलोंथायाव जेब्लायबो माने गोसो होनाया जोंनि थाखाय गोनां बिदिब्ला जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै जि सावरायबाय बेखौ एसेयावनो दोन थनोसै दां ना औ दे बिदिब्ला
औ जागोन औ